खोनादों ना नोंथां
हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
ओरैनो दं
मोजाङैनो दङना नोंथाङा दङ नोंथां आंबो
बिदिब्ला नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन
आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों दा जोङो न'खर खोनदोंना नोंथां
नोंगौ खोनादों नोंथां
आंकल खालामनायनि जाहोनानो जादों न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना
नोंगौव हागोन नोंथां
जों मिथिखायोआनो ओ न'खर गंसे जानोब्ला जोंनो न'खरनि बिगोमाया मोजां जानांगोन आरो ओ गोबां नखर न'खरनि बिगोमानाव ओ गोबां खामानि थायो गावनि गथ' गथाइखौ जाहोनाय लोंहोनाय फोरोंहोनाय आरो न'खरनि नांगौ जानाय खरसाफोरखौ जोङो ओ गुबुननिफ्राय जोङो बायना लाबोननाय ओ बेफोरनि बेयाव रां बुथुमनाय नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बायनो थाखाय जोङो नांगौ जानाय ओ रां बुथुमनायाव जोङो गोबां ओ न'खरनि बिगोमानाव गोबां खामानि थायो बेनिखायनो जोङो ओ न'खर गंसे जानोब्ला न'खरनि बिगोमा मोजां जानांगोन आरो न'खरनि बिगोमाजों लोगोसे न'खरनि गासिबो सुबुंफोराबो मोजां जानांगोन अब्लासो जोङो न'खर गंसेया गोजोन संसार दालांनो हागोन जुदि न'खरनि बिगोमाया मोजां नङाब्ला मालाबाबो जोङो मोजां न'खर दालांनो हानाय नङा नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो न'खर गंसे दानो थाखाय बिगोमाया मोजां जानांगोन थारैनो नंगौ न'खर गंसे दानो थाखाय बिगोमाया न'खरखौ सामलायनो थाखाय गुबुनाव एबा कम्पानि बा हाजिरा मावनानै रां आरजिनानै न'खरखौ खुंनो गोनां जायो न'खराव नांनाय बायदिसिना मैगं थाइगं थाव संख्रि बानलु
नंगौ
गुबुनाव खामानि मावनानै रां आरजिनानै बायनानै न'खर खुंनांगौ जायो आरो गथ' गथायखौ फरायहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय गासिखौबो खौबो जोथोन लानांगौ जा
नंगौ नोंथां
नंगौ
जोङो ओ न'खरावथ' होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जेरै न'खरनि बिगोमा न'खरनि बिगोमानि हिन्जाव गथ' गथाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो ओ जों सासे गथ'खौ जोङो फोरोंहोब्ला जोंनो गोबां रांनि खरस जायो मानो होनोब्ला बेनि जाहोनाय बेनि गाननाय जोमनाय बिनि थानाय बेफोरनि ओ जों बेफोरखौ लानानै जोङो गोबां खरस जायो बेनिखायनो जों गासिबो न'खरनि बि जोङो ओ नखरनि बिगोमा होनांगौ जायो गासिखौबो नायनांगौ जायो बेनिखायनो गोबां खामानि थायो सासे न'खरनि बिगोमा जानोब्ला
नंगौ नोंथां
गंसे न'खर होनोब्ला बेवहाय हौवा हिनजाव गथ' गथाय थायो नंगौ नाथाय जथाय न'खरबो थायो जेरावहाय आबै आबौ आमाय आनै आदा बाजै बेफोरबायाददि जथाय न'खरबो थायो
नंगौ जोङो न'खर गंसे दालांनो थाखाय जोङो ओ गोबां ओ खामानि माव जेरै गोबां न'खरनि बिगोमानाव जों गोबां खामानि मावनांगौ थायो मानो होनोब्ला जोङो गासैखौबो नायनांगौ जायो नखर नखरनि बिगोमायानि बेनिखायनो जेरै फिसाजो जोनोम जानायनिफ्रायानो जा फिसाज्ला जोनोम जानायनिफ्रायानो जा फोरोंहोनायनिफ्रायानो जा जुलि जाजासिम गोबां न'खरनि बिगोमाया नायनांगौ जायो न'खरनि सासे फिसाजो न'खरनि फ्राय बिलाइ हरनो गोनांब्ला गोबां रांनि खरसा जायो मानो होनोब्ला बिनि ओ बिनि जुलियाव नांनाय गासैबो खरसाखौनो न'खरनि बिगोमायानो बानस'नांगौ जायो बिनिखायनो जोङो ओ न खरनि बिगोमाया मोजां जानांगोन आरो दायथ' गोनां जानांगोन अब्लासो जागोन
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि थारैनो न'खर गंसेखौ सामलायनो थाखाय बिगोमाया मोजांसो नांगोन जेरै हाय जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों फिसाजो बिलाइहरनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो बेफोरखौ बिमा बिमा एबा बिफाया दायथ' लानांगोन
नंगौ नोंथांमोननिजाय ओ हौवा मानसिखौ हिनजाव न'खराव ओ गोरजिया लाबोनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथां
नंगौ गोबां खमसै बिदि नुनो नाथाय गोदो गोदायनि दिनाव जोङो गोबां बेबादि गोरजिया लाखिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेबायादिनो गोरजिया लाखिनानै बे न'खरावनो खर दानाय जायोमोन
नंगौ
बेबादिनो जों गोदो गोदाय गोबां नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि बिदि नुनाया एसे खमसै
नंगौ नोंथां खमसै
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि नुनो थाङो नामा
ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ नुनो थाङा मानो होनोब्ला जोंनिखि बांसिन हिनजाव मानसिखौनो हौवा मानसिनि न'खराव बिलाइ हरो जों हौवा मानसिखौ हिनजाव मानसिनि न'खराव बिलाइ हरनायखौ जोङो जोंनिखि नुनो थाङा आरो आं बुंनो सानो ओ नखर नखर गंसे जानोब्ला जोङो अनलायनाय थानांगोन जोङो सहायलायनाय थानांगोन जुदि जोङो सोरनिबा गाज्रि सुबुंनि बा गामिनि सुबुंनि बा गुबुन सुबुंनि खुगानिफ्राय जोङो जुदि ओ एरना होनायब्ला जोङो गावनि न'खरखौनो जोङो बायदिसिना बुंनाय जोङो बेफोरबायदि जुदि बेलेगनि खुगानिफ्राय खोनानानै जों जुदि जोङो न'खराव बे बाथ्राखौ लानानानै जोङो न'खरनि सुबुंजोंनो नांलाय खमलाय जायोब्ला जोङो बे न'खरा माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा नंगौना नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो न'खराव गंसेखौ सामलायनो थाखाय गोबां साननो गोनां जायो
नंगौ
गुबुननि बाथ्राफोरखौ मोजां गाज्रि बासिनांगौनि गोनांथि जायो
नंगौ
न'खर गंसेखौ सामलायनो थाखाय गोबां रां रुफानिबो गोनांथि जायो बेफोरबादिनो न'खर गंसेखौ बिगोमाया गोबां दुखु दुखु खस्थ'जों सामलायलांनांगौ जायो
नंगौ नोंथां
नंगौ
जों गोबाङानो नुनो थाङो ओ मालायनि मोजां न'खरखौ जोङो थेर बेथेर खालामलांनायखौ मानो होनोब्ला गाज्रि सुबुंबो थायो जेरै ओ गुबुननि न'खरखौ सेफायनो थाखाय बियो बायदिसिना नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोङो ओ बायदिसिना खोथा ओ सोना होनानै जोङो बेबायदिनो नांलाय खमलाय जानाय ओ सैया सैया जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो थाङो मानो होनोब्ला गुबुना गुबुननि मोजां खौ नायनो हाया होननाया बेबायदिनो बेनिखायनो जोङो न'खर गंसे जानोब्ला जोङो न'खरनि सुबुंजों अनलायना थानांगोन माबा मोनसे खामानि मावनोबा न'खराव ओ गासैजोंबो सावरायलायनानै थिरांथा लानांगोन होननानै ओ जोङो बुंनाय जायो आरो जोङो मानियो आरो गासिबो बेफोरबायदि जोङो खालामनांगोन होननानै जों सानो
गोबां मेगन गोसा सुबुं थायो बेफोरबाय दिनो गुबुननि गुबुननि न मोजांखौ नायनो हायि गुबुननि न'खरखौ सिफायग्रा बेफोरबादिनो ज्रि मानसि थायो बेफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय गोजान जानगार जानानै थानो रोंनांगोन नङाब्ला गुबुननि न'खरखौ बेफोरबायदि सिफायग्रा मानसि दङ
नंगौ नंगौ
सुबुं
थायो नोंथां
नंगौ न' खर गंसेयाव बेबादिनो न'खर बिगोमाया दाउ अमा बायदिसिना मोसौ फिसिनानैबो रां आरजिनानै न'खरखौ
नंगौ आरो गोबां सुबुंफोरा बि जनेस मावनानै बा खेथि मावनानै जोङो न'खर खुंलांनो थाखाय जि गावनि थांना थानायाव जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बायनो थाखाय जोङो आ जानाय लोंनाय आदार खौबो जोङो बायनो थाखाय जोङो ओ न'खरनि बिगोमायानो जोङो बांसिन खस्थ' मावनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो ओ गोबां सुबुङानो जोङो न'खर गावनि जिउखौ दालांनो थाखाय बा न'खर खुंलांनो थाखाय जोङो सोरनावबा हाजिरा मावनानै जायो सोरबा आबाद मावनानै जायो सोरबा बेफार फालांगि मावनानै जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो माइ आबाद मावनानै एबा सोरबा हाजिरा मावनानै बेफार फालांगि मावनानै मैगं थाइगं गायनानै बेफोरबाय दिनो जोङो न'खर दानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ नंगौ
न'खर खुंलांनाय जायो
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समा जाबायमोन नोंथां
नंगौ नोंथां बिदिब्ला दिनै इसेयावनो फोजोबनोसै गोजोनथों
गोजोन्थों नोंथां नंगौ गोजोन्थों